हेल'
खोनादोंना? दा जों मान रायलायजागोन ना?
औ औ रायलायजागोन
दा जों मानि बागै रायलायगोन? ओ जेनि जौनि बागै रायलायजागोन ना औ
औ औ रायलायजागोन
दे बुंदो।
दे नोंथाङा एसे फोरमायना हो
स' जौखौ माबोरै बानायो नङा होमबा बर'फोरनाथ' ओ फुजा बाउनाय माबा माबियाव जौ नांगौ जायो नङा होमबा गोथैनो बावनाय माबा माबि बाथौ धोरोमारि बर'फोरनो जौखौ नांगौ जायो फुजा आरियाव बेयो बर'फोरनि धोरोमनि मोनसे बाहाग गो जाहैबाय ओमफ्राय बे जौ खौ बैसागु मागो फैयोब्ला बर'फोरा गावसोरनि न'आव बानायो सङो नङा होम
औ औ
ओमफ्राय बे जौखौ माबोरै बानायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ औ बुंनो हागोन जौखौ बानायग्रोनो थाखाय जोंनो गिब बियावनो नांगौ ओ मा होनो बिखौ। औ बाखार एबा एमाव बे एमावखौ जोङो माइरंनिफ्राय बाननाय जायो आरोना जेरै ओ माइरंखौ गिबियावनो ओ नै बा थाम घन्टासोनि थाखाय । सोमग्रोना दोननाय जायो। जाहाते बे माइर'ङा एसे गुरै जायो ओ बेनि थाखाय गिब एमाव बानायनायनि गुबै गुबै बेसादानो जाबाय जेरै ओ एमाव बिलाइ एबा मोखना बिलाइ एबा बि बार बेखौ नांथारगौ आरोना ओ बेनि उनाव बेखौ खानालाबो बिनि उनाव एमाव बानायनो थाखाय जेरै मोखना बिलाइनि अनगायैबो जेरै खायफाया गोबां बेसादफोर होदेरो जेरै बिलाइफोर होदेरो जेरै खान्थाल बिलाइ एबा मोनसे माबा दोङो बेफोरखौ होदेरो आरोना बेनि उनाव जा जों सोमना दोनो सोमना दोननाय माइरं बेखौ ओ दै खौ गारनानै बेखौ एसे फोरानस्रानाय रखम खामनाय जायो आरोना । बेनि उनाव जोङो बेखौ दिंखि एबा मिक्साराव देनाय जायो माबा गुन्दै खालामनाय जायो आरो ।
औ।
बेनि उनाव ओ माइरंजों लोगोसे जेरै एमाव बिलाइफोरखौ देफाजोबनाय जायो । जायो आरोना लोगोसेनो । बेनि उनाव बेखौ देखांनायनि उनाव जोङो बेयाव दै एसे । साबसिन नायो आरो जा जाहाथे बेखौ जोङो ओ ला ला
औ।
बेनि उनाव राद्रां फानायनि उनाव जों बेखौ ओ मोनसे। दाबो एबा माबाफोराव बेखौ दोनो आरो । बेनिफ्राय बेनि सायाव औ औ फोराननो थाखाय बिनि उनाव जोङो खि खोबना होनाय जायो जाहाथे बेयाव मारै बेखौ मै खुमा बेक्टेरिया माबाफोरा जाहाथे बेयाव माबा जायो बेनि उनाव बेखौ -खौ जोङो सानसे साननै ओरै दोननायनि उनाव बेखौ जोङो सम सम सान्दुंङावबो माबानो थाखाय गोरा खालामनो थाखाय फोरानना होनाय जायो आरोना बेनि उनाव ओ बेखौ फोराखांनायनि उनाव जेब्ला बियो जिबा बा दाननिल' बियो एमावा जायो आरो
औ।
बेनि उनाव फारसेथिं जोङो जुमाय बानायनो थाखाय जौ बानायनो थाखाय जेरै जोङो गिबियावनो माइरं लाग्रोनांगौ बे माइरंखौ जोङो गोबां दानाथ' गोबां मानसिफोरा न'नि माइरंजोंनो बानायो आरो खायफाया ओ हाथाय बाजार एबा द'खान फोराव मोननाय माइरं बेफोरखौ बायनानै औ लाना फैनानै बानायो आरो । गिबियावनो बे बाइरंखौ जोङो खायफाया सुयो नाथाय जों गोबां मानसि बेयो सुनो गोनां जायो आरो ।
बर' मानसिफ्रा न'आवनो सङो नालाय न'आव लोङो नालाय सुनानै मोजाङै बानाय यो जाहैदों ।
औ औ बेखौ सुखांनायनि उनाव जोङो जेरै- ओंखामखौ जेरै बानायो ओंखामखौ जेरै सङो बेफोरबायसा संनाय जायो आरो ना । बेफोर संखांनाय ओ बेफोरखौ सं ओंखामखौ बेफोरखम संखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ मा होनो मोनसे बबेबा प्लास्टिक बा मा जेरै गोदोर प्लास् खथिफोराव बेखौ गुसु खालामामनो थाखाय एरननानै दोननाय जायो आरो ना । जेब्ला बेयो गुसु जायो बेनि उनाव जोङो ओ एमावखौ
औ
खौ जों होनाय जायो आरोना बेयाव बेनि उनाव एमाव‌ होखांनायनि उनाव जोङो मा होनो बेखौ ओ एसे दै साबस्रनानै माबाना होयो आरो ।
खौ मा होनो प्लास्टिक एबा खायफाया दायरेक्ट ओरैनो दौ फोराव माबानानै हाथाफोराव सोनानै दोनो आरोना जाहाथे बे औ रोसि जानो थाखाय ओ जेब्ला बियो रिसि जायो बे रिसिखौ जोङो जौ होनो आरो ना ।
औ बे जौ गिसि जाहैबाय ।जौ गिसिया
बि बेनि उनाव औ औ बेखौ बेनि उनाव जोङो जेब्ला बे रोसि जायो जाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ मा होनो बेखौ सेरेब दिहुननो थाखाय माबानाय जायो आरो ना माने जेरै औ जौ दिहुननो थाखाय जौ गोरान दिहुननो थाखाय औ ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
ओ जौखौ जे बर'फ्रा न'खर-न'खर बाहायो बे जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोजां ना गाज्रि? जि आइ टेक जे मोनदों बर'फ्रा बे जौआ सानफ्रोमबो जौखौ सानफ्रोमबो बाहायनाय एबा जौआ जोंनि बर'फोरनि समाजाव माबादि गोहोम खोख्लैयो मोजां ना गाज्रि?
औ बेथ' जोबबाथाय ओ बुंबाय एबा ओ बो बुंनो माने थारमाने जोंना जे जौ आ गुबैयै बुंनो थाङोबा जोंनि थाखाय गोबां खहाबो लाबोयो आरो
नंगौ नंनायालाय आरो खोनानायबो मोन गोबां मानसिफोरनिफ्राय बे बे खौबो मिथिदों जे जोंना जेरै हाइ ब्लाड प्रेसारनि बेराम जाया होनोमब्ला? थै खारथाय बांनाय बिदि बेरामफोरा गोदोनि बोरायफ्रा बुङो ओ बुरैफ्रा बुङो मा होनदों
औ
गोजौ थै खारथाय बिदि हाइ ब्लाद प्रेसार बेरामा हामो जौ गोरान लोङोब्ला नों नोंथाङा मा सानो बेखौ?
औ बेखौ हाइ ब्लाड प्रेसार होननायखौथ' आङो दा सायाव मोजाङै बुंनो हानाय नङा । मानो होनबा आं बेनि बागै एसां खोनानाय मोनाखै आरो ना ।
मिथिनानै मोननाय बादिब्ला एबा खोनानाय बादिब्ला जौ गिसि जायखौ जों जौ खाय होननानै बुङो जौ गिसिया इउरिन इनफेकसन जानाय बा हासुनायाव प्रब्लेम जानायनि बेरामफोरखौबो सोखायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों सानफ्रोमबो लानाय गाज्रि नाथाय नांगौ बादि समाव लानाया बेखौ मोजां होननानैबो मोनथिनाय जादों आरो
औ औ
औ
बेफोरबायसयानो आरोना गासैबो माबायावनो मोनसे
मोजां गाज्रि थायो नंगौ नंगौ औ औ
जेरै खहाया जाहैबाय जेरै जौ लोंनानै गोबां सुबुङानो सानफ्रोमबो बांद्राय नांगौनि बांद्राय जौ लोंनानै गोबां फेनायनि जाहोनाव हुस गैयै जालाङो हुस गैयै जालांनाय जाहोनाव बियो गोबां न'खरफोराव जेरै बिसि फिसाय बिमा बिफाफोरजों दुम दामखा न'खराव सानफ्रोमबो खामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना औ
औ नाथाय गासिबो बुस्थुनि मोजां गाज्रि थायो बेखौ गावसोरनो नायनानै बुजिलायनांगौ नङा होनबा
औ औ नंगौ
म
ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो जौ बानायनायनि बागै एसे फोरमायना होबावनो हागोनदा
आं बेखौनो मिथियो दि जौआ मोननै जेनेबा ओ जौ गोरान जौ गिसि बेखौ बर'फ्रा जोंना माइब्राजोंबो बानायो बैसागु फैयोब्ला सोरबा जोसाजोंबो बानायो बानायखांनायनि उनाव जौ गिसि खौ मा खालामो जेरै नोंथाङा खोन्थादों माबायदि बानायनांगौ नङा होमबा बानायनाया एखे माबादि बानायनांगौ बे बे एखे नाथाय माइरङा आलादा आलादा आलदा जायो ओमफ्राय माइरङा आलादा जायो माने माइब्रानि बानायो बैसागु सफैब्ला बर' मानसिफ्रा गोबावनिफ्राय फिसिनानै दोनो आरो बेखौ ओ मोसानाय बा मागिनो फैनायफोरनो दिहुननानै होनाय नुनो मोनो। बर' मानसिफोरनि न'खर न'खर बैसागुआव जौ नुनो नुनो मोनो जौ गिसि, जौ गोरान। बे मोनसे जोंनि दोरोङारि फोरबोफोराव बेफोरखौ होनाय नुनो मोनो सानफ्रामबो नङाब्लाबो बैसागु फोरबोआव बयबो बयनिबो थाखाय ओ जायनानै दोनो ज' खालामनानै दोनो।
औ औ औ नंगौ।
औ
ओरैनो नोंथाङा ओरैनो जौ लोंनायनि खहानि बागै जौ लोंनाया जेरै जोंनि समाजाव माबायसा गोहोम खोख्लैयो बेनि बागै बुंनो हागोन नामा
जोंनि देहायाव गोबां खहा खालामो किडनि गाज्रि जानाय खोनानो मोनो लिभार गाज्रि जानाय खोनानो मोनो देहायाव दै जमा जानाय खोनानो मोनो बेनिखायनो ओ मानसि मा होनदों नांगौ बिबांनि जि गोसो जायोब्ला आरोखि एसे लोंनांगौ। ओमफ्राय बेनिफ्राय आरोखि देहाया जेसेबां हायो बेसेबांसिमखौ थांनो नाङा बा गोबावजों खेबसे बिदि लोङोब्ला मोजां जायो। बांद्राय लोंनाया न'खराव गावनि देहायाव समाजाव गाज्रि। गोहोम खोख्लैयो खाथि खालानि मानसिफ्राबो दावराव मोनो लोंनानै दुम दाखाल खालामनायखौ। न'खरा असान्थि। जायो बिसि फिसाय दावराव जायो, रां रुफानि आंखाल जायो, लोंनानै। लोंनानै जुदि फैसा गारगारोब्ला बायदिसिना बेराम आजारजों भुगिनांगौ जायो बांद्राय लोङोब्ला नङा। होमबा औ। बेनि अनगायैबो नोंथाङा सानो नामा बर' हिनजावफ्रा जौ फाननानै। रां खामायदों बा बिदि सोलिबोगासिनो दं होननानै?
औ जोंथ' गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो। जोङो बर' बर' आइजोफोरा जेरै जौ सेरेब फाननानै। गोबां आरजिगासिनो दङ आरो बेफोरनि फैसाजों न'खर सामलायनायाव गोबां हेफाजाब होबोदों। आरोना बे जौ जा फानो बेनि जा। अफ्रै जा ओंखारो बेनि बे-बे- बेखौ।
अमानि आदार आरो ना। बेयो जौ सेरेब फाननानै गोबां जों नुबोदोंदि। बर' आइजोफोरा अमा लायो अमा लानानै। बे जौ माबाजोनो। फेदेरनायखौ जों नुबोदों आरोना बेनिनो। बिसोरो जाबाय मोननै मोननै। काम खालामनाय जायो आरोना बेजों लोगोसे जेरै इथि ओजाय जौआवबो मोनबाय बेनिफ्राय ओजा आरो। अमायावबो बेफोरबायसा इनभेस्ट खालामनाय रखम जालाङो आरो बिसोरना।
औ औ नंगौ जौनि फालांगि। जों लोगोसे अमा फिसिनायनिबो। फालांगि खालामो नंगौ औ बिदिनो। खायफा न'खराव नखरनि न'खर सालायनायाव रां रुफानि हेफाजाब होनायबो नुनो। मोनो नङा होमबा बर आइजोफोरखौ। नोंगौ।
जौ ओ जौखौ खम बैसोनि मानसिफ्रा लोंनायनिफ्राय माबोरै गोजानाव थानो हायोब्ला एबा गामियाव बांद्राय बाहायनाय निफ्राय माबोरै गोजानाव थानो हागोन मानसिफ्रा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा।
औ। बुंनो हागोन हानायालाय मानो होनबा जेरैथ जों गासैखौबोथ जोङो ओरैनो। माबाजोबनो हाया नालाय बेनिखायनो ओ। ओरैबायसा जों होबथानोथ हाया। नाया मानो होनबा बेफोर जाबाय गावनि सायाव सोनारो आरोना।
औ नोंगौ।
औ बे जाबाय गावनि सायाव सोनारो मानो होनोब्ला बे गावनि गोसो मथे माबानाय जायो। दानि जुगनि आथिखालनि सेंग्रा लाइमोनफोराथ गो। बांङा रावनिबो बाथ्राखौ मानिनो नागिरा आरो। बेफोरखौ मानियैनि जाहोनावबो गोबां। ओ बाराद्राय लोंनाय जानायनि थाखाय गोबां खहा नुगोन आरो नालाय।
नोंगौ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ औ औ दे।